हेल' उथा खार नथा
ओं खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां
थ जिरायना दं नोंथां नै जाखांनानै
अ मा ओंख्रि जाखोन नोंथां
जोंहा मैथा बांगालसो मैथा बांगालजों सयाबिन
गोथावआनो मादों नोंथां
बेदर गैयाह नोंथां सानफ्रामबो जाबाय थानाय जायोना दिनै सानसेखौ नििरामिस जानसो ना थाबाय
अ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो नोंथां दाथिम
बोथोर थ' बिदिनोसै दाथ' खरान जाबाय सिगाङाव साननैसो अखाानायावनो गायना लाखाबाय नोंथां
अ मा मा मैगं गायदों नोंथां देग्लायलाय न'फोरावहाय
न'फ्राव बिदिनोसै खुमब्रा जिंखा बहल थारुन बे बे फोरफोरखौनो एसे एसे जानो आन्था आरो
बिसथो बायनाय जाबाय थानो होननानै बेफोर खौनो गायसाबना लाबाय जानो आन्था थोयो नोंथां नोंथाङालाय दा माा खालामगासिनो
दङ नोंथां बिदिनो ओरैनो माथो खालामनो आरो गरम ना ब बोथोरा ओंखायनो माने नै दंफां सिंफ्रावहाय माने जिरायनानै दङ आरो आङो
औ औ औ जाखांबाय नोंथां
जानाया जाखांबायमोन नोंथां
खबरफ्रा मोजां ना
खबराथ' बिदिनोसै नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै माथो होनो आरोना नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोरबो मा होनबावनो आरो बिदिनोस
गायनाय फुनायफ्राबोरै सोलिदोंो
गायनाय फुनायफ्राथ' बिदिनो गायजेनाखैनो नोंथांजोआ मानो होन दैयानो गैया जोंथिंङाय
औ औ दैया खमबाना नोंथां
औ खमानो दैैया नोंसिोरनि साइडथिं मा गायखांजोब्बाय नामा
जोंनिथिं फ्राय गायखांजोब्बायानो नोंथां ओरै दै मेसिन दंना दै मेसिन लागायनानै गायजोबनाय जाबाय।
अ बिबाथ' हाग'जोब्बायानो होनबा नोंसििनिथिंहाय।
अ हाबाय नथा जाहाथ। थ' आमसुनिस गायखांनाय जादों। औ।
बिदिब्ला नोंथाङा दायो फै नामा नोंथाङा।
ओं ओ फ्रिय नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथां माने नों फ्रिबा औ। बिदि बिदिब्ला नोंथाङा सोलोंथाइनि बेलायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा‌। फंनैसोनो सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव औ औ।
अ जों सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' दानि जुगाव जों गोबां गोरों गोरों
सुबुंफोरखौ नुनो मोनसैै नङा होमबा नोंथां। गोदोनि दिनावथ' मामोन सोलोंथाइ होननाया सोलोंथाइनि बिबाङा जोबोद खममोन आरो सोलोंथाइनि हारा
औ औ औ।
माने गोदो गोदायनि बिमा बिफा जोंनि आजै आजौमोना सोलोंथाइनि फारसे जे बारा गियान गैयामोन साननो हानाय गुबुन‌ रायजो जानायनि बेलायाव दंबाबो सोलोंथाइखौ बारा इम्परटेन्ट होननानै सानामोन आर ना
औ
नाथाय दानि जुगाव बयबो बिमा बिफाफ्राथ' गोरों गोरा जाजोब्बाय बेनिखायनो सोलोंथाइ बेखौ बयबो गिबियाव लाग्रो आरो ना दानि जुगनि मानसिफोरा दानि जुगाव जोङो डक्टर इन्जिनियार इदिनो बायदिसिना साख्रि मावनाय मानसिफोरखौ गोबां नुनो मोनसै आरो आजिखालि जों सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ लानायजोंल' ज नोङो बेनिखेजेरजों गुबुन गुबुन लामाफोरखौ लाहैनांगौ जासिगौ
औ औ।
जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों डक्टर इन्जिनियार बिदिनो माबा मोनसे साख्रि मावनाय आर्मि पुलिस बायदिफोरखौ जोङो जाहैनो हानाय केपासिटिया फैयो आरोोना नोंथां जोङो जेरै फोरोंगिरि जानोबा जोङो गुबुन मोनसे कर्सखौ आयदाखौ लादेरनांगौ जायो जेरै दि एलएड बि एल एड बायदिसिनाखौ लाग्रोनांगौ जायो जों जेरै पुलिस बायदिसिना खारबा नोङो मेट्रिक हायार सेकेण्डारि पास जानायनि उनाव जोङो
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
इन्टारभिउ होनांगौ खारनांगौ बारनांगौ बैफोरखौ जों मावनांगौ आरो
औ।
जोङो डक्टर इन्जिनियार जानोब्लाबो डक्टर इन्जिनियार फरायनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन इन्जिनियारिं आनजादफोरखौ पास खालामनानै लानांगौ जायो आरो ना बेबायदिनो आरो नोंथाङा आरो दानि जुगावथ' जोङो फरायनायल'जोंबो जाला जों फरायनायनि गेजेरजों गाव खौनो गसंथानो हानाय गोबां राहा लामाखौ दिहुनना लानांगौ जागोन फरायनायजोंल' जोङो गावनि जिउनि लामाखौ दाफुंनो हाया ना नोंथां जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा मावा जेरै बिजनेस आबादारि बायदि खामानि मावनानैबो जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो लानो हायो
औ।
जोङो बैफोरबायदि जानबाबो जों सोलोंथाइखौ नांग्रगोन नोंथांा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बैफोरबायदि आइदििया। मोननाय नङाना सोलोंथाइया बिनिखायनो जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोनां आर ना
औ औ औ
ओंखायनो जों सोलोंथाइखौ उन जाना थानाया गाहाम नङा आरो बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय गाव गावनि बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाफोरखौ गुबुन मोजां मोजां फरायसालिफोराव सोनायखौ आथिखालाव नुनो मोन सै आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो गाव मानसिया गावनि जिउ दानायनि लामाखौ सायख'ना लानो हायो नै नोंथां बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा आथिखालाव सोलोंथाइखौ जोबोद गोसोसै आरो गोदोनि दिनाव बारा गैयाब्लाबो आथिखालाव जों गोबां सोलोंथाइनि सायाव गोसो होनाय खौ नुनो मोनसै नोंथाङाबो सोलोंथाइनि फारसे फंैस खिन्थाना होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथां औ हागोन
दैे बुंनि स दां
औ जोंहाथ' मा होनो सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो फंनैसो बुंनो सानदों माने जोंहा मा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो माने जायहा सोलोंथाइ दं बैफोरबायदि सुबुङासो मा आथिखाल मुगायाव माने मान सनमानखौबो मोननो हानायखौ जों नुनो मोनो दै नों र नङा औ सोलोंथाइ गैयाबा मा आथिखाल मुगायावहाय सुबुं माहारिया माने मान सनमान गैयि बायदि जायो आरो जायहा सोलोंथाइ दं बिसोरासो माने बिफोरबायदि सुबुंखौसो माने आथिखाल मुगायाव जों मान होनायखौ नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला मुगाया जौगानायजों लोगोसे मा सोलोंथाइयाबो आथिखाल मुगायाव जौगाबोबाय आरो आथिखाल मुगायावहाय सुबुंफोरा माने गोबां सोलोंथाइ लानानै माने गोबां गिदिर गिदिर माखासेया सरकारि साख्रि सोरबाया गावब गाव माखासे प्राइभेट कम्पानिफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय बुंनो थाङोब्ला मा सुबुं माहारिया गियानि गुनिबो जानो हमबाय आरो जेरै सोलोंथाइ लानानै माखासे सुबुंफोरा जेरै सोरबाया डाक्टार जादों सोरबाया इन्जिनियार सोरबाया फोरोंगिरि सोरबाया आर्मि जादों सोरबाया पुलिस जादों औ बैफोरबायदि माने जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ आरो मा सोलोंथाइ लानानैनो बिसोरो माने रांखावरि आरजिनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो जेरैहाय बिसोरो बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ लानानै सोरबाया मा होनो दानफ्रायावनो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरिफोरा दानथायायावनो ब्रैजि रोजा बाजि रोजा बैफोरबायदि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला दिनैनि मुगाया माने जौगानाय मुगा बे मुगायाव माने जायहा सोलोंथाइ दं बैफोरबायदि सुबुङासो माने जायगा मोनो आरो आरो जायफोरहा जायफोर सुबुंहा माने सोलोंथाइ गोनां बैफोर सुबुंफ्रासो माने गियान आरो आखल दाना लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानोना जायहा सोलोंथाइ गैया बैफोरबायदि सुबुङा माने गियानबो गैया आखलबो गैया जायो जायनि जाहोनाव बेहाय बिसोरो माने न'खरफोराव दावराव दावसि ख बुलाय सोलाय जालायो आरो माने गावजों गाव एना एनि ा बुजिलायनाय गैयै जायो आरो नाथाय सोलोंथाइ गोनां मानसिफोराहाय बैफोरबायाददि जानायखौ जों नुनो मोना आरो खोनादोंना नोंथां औ औ सोलोंथाइ लानो थाखायनो आथिखाल मुगानि सुबुंफ मा दाबसे जायगानिफ्रायहाय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइया गोबां गोनांथि जाबाय बिनि थाखायनो सुबुं माहारिया माने सोलोंथाइ लानोनो माने जायगा सोलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला मुगाया जौगानायजों लोगोसे सोलोंथाइाबो माने जौगानायनिफ्राय जौगालांफिनबाय आरो सोलोंथाइ लानायनि सोलोंथाइयाव जौगानायनि थाखायनो आथिखाल मुगायाबो माने जौगासारबोदों आरो जेरै बुंनो थाङोब्लास सोलोंथाइाथ' जों मिथिखागौ गासिबो बिथिङावनो गोनां जेरै नों बुंनो थाङोब्ला बिजनेसानो होन आबाद दारियनो होन बेैफोरबायदि गासिबो बिथिङावनो माने सोलोंथायाइया गोनां आरो सोलोंथाइ गैयाबा नों आबादखौ मावनो हानाय नङा आरो आथिखाल मुगायाव मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव मानो सोलोंथाइ गोनां जायो होनबब्ला आबादारिफोरनोबो आबादारिफोराबो माखासे मा होनो मैगं थाइगं गायनाय समावहाय बिसोरबो सानग्रोनांगौ जायोदि बिसोरबो मा होनो बबे मैगंआव मा मेडिसिन फिन एबा मुलिखौ बाहायोब्ला बै मैगङा मोजां जागोन बैफोरनि सोमोन्दै सानग्रोनांगौ जायो बेनिखायनो मा जुदि नों सोलोंथाइ गोनांब्ला बैफोर मा होनो मुलिनि एबा मेडिसिननि मुं मुंखौ फरायनानै एबा बुजिनानै बेसेबां जौखोन्दो बाहायनांगौ बैफोरखौ मिथि मोनगोन आरो बेनि थाखायनो मा आबादारिफ्राबो माने सोलोंथाइ गोनां जानांगौ आरो आरो जेरै बिजनेस एबा बेफार फालांगियावबो थाङोब्ला बेयावथ' मा होनो सोलोंथाइया जोबोरैनो गोनांखाार मानो होनोब्ला जों गयफोराव माखासे गोबां मा होनो मुवा बेसादनि हिसाब खिथाबफोर थानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने सासे सुबुंनो माखासे मुवा बेसादफोर हरोब्ला‌ बै मुवानि बेसेना बेसिबां बैनिफोरखौ बैफोरनि सोमोन्दै मिथिनांगोन बियो अब्लासो मा बेहा मा होनो बेफार फालांगियावहाय मुलाम्फा जागोन आरो
औ औ
अनगायैबो मा जुदि गाव गाव गाव सोलोंथाइ गोनांब्लासो मा गावनि इयुननि फिउसारखौबो मा मोजां खालामनो हायो आरो जुदि गाव सोलोंथाइ गैयाबा मा न'खराबो गोलैसोलांनो हागौ आरो बिनि गथ' गथायफ्राबो गावबायायदि जानो हागौ आरो सोलोंथाइ गोनां सुबुं आरो सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि गेजेरावहाय माने गोबां फारागथि दं आरो जेरै मा सोलोंथाइ गैयै सुबुङा मा बियो बांद्राय बुजिनाय नङा माने गावखौल' सानो बैफोरबायदि सुबुङा माने जायहा सोलोंथाइ गोनां बियो माने समाजनि सोमोन्दैबो साननो रोंगोन आरो गावनि फारसे आरो न'खरनि फारसेबो साननो रोंगोन आरो आथिखाल मुगायावथ' बांसिन सुबुङानो जों मा सोलोंथाइ गोनांखौ नुनो मोनबाय आरोना नों बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाब्लााय बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां दे